हेल‌' हेल' औ
हेल'
खोनोमादोंना नोंथाङा हेल'
हेल'
औ नोंथांनिफ्राय साउना एसे डिस्टार्ब फैबाय थादों। औ औ
दा टपिकआ जाहैबाय
औ
औ औ औ दे नोंथाङा जायगा ओ जायगा दाबसेआवनो थाबानो जाबाय माने नोंथांनिफ्राय मे सावन्दआ इसे ओ उम बेनिफ्राय औ औ खोनाबाय।
उम उम
औ नोंबोथ' गामियावनो थायो नङा होमबा? औ आंबो गामियावनो थायो दा अब्लाबो गामिनिब्लाबो माने गुबुन गुबुन गामियाव गुबुन गुबुन आसारखान्थि जायो बा गुबुन गुबुन रुल्सफोरनि सो जायो नङा होमबा औ बेनो ओ गामियाव लानाय नेमखान्थि थायो आरो गामिनि थासारिफ्रा आलदा आलदा जायो ओ बे हिसाबै नोंसिनि गामियाव माबाफोर गुबुन हारि बा ओ आलादा हारि मिक्स बिदि दं नामा?
बिदि गैया माने जोंना गामियाव बयबो हारिया एखे आरो।
औ एखेयानो ने जोंनियावबो बेनो औ। बेनिफ्राय ओ नों गोदोनि बायदि नोंसिनि गामियाव सावरि बादालि बिदि जानाय दाबो ज' ज' जानाय आसारखान्थि सोलियो नामा?
जों गामियाव दा बिदिखौ बांद्राय नुनो थांला आरो माने। बिदि सावरि बादा लि जानायखौ
औ औ समाबो बयनाबो माबा जाबाय नालाय।
एसे डेभेलप जागा सिनो दं आरो ना
औ गामियाव औ देलाय बुंलाय।
माने आथिखालाव गासिबो फैसानिसो जाहैबाय नालाय बेनिखायनो माने सावरि बादालिखौ जालायलाला आरो
औ औ उम आरो गावबा गाव खामानियाव मुखुब। बयहाबो समनि आंखाल नङा होमबा औ गामियाव बिदिनो सरखारि फस फसंथानफोर दं नामा नोंसिनि गामियाव जेरैहाय स्कुल
दङ ओं फरायसालि दं उम।
औ गुदि फरायसालि ना?
औ औ ओं
नोंसिनावबो दं दा मा माने जोंनि गुदि फरायसालियाथ' बिराद गाज्रि जालां जुगाव जोंनि गामिनिया मानो होनबा बे फरायसालिनि गथ'फोरखौ गासिबो इंलिस मिडियामाव सोजोबबाय। माने बर' स्कुलाव सो सोला आरो बांसिन
ओ बो बे गुदि फरायसालि प्राइभेट स्कुलाव सोहैजोब्बाय आरोना ओ बेनो जोंनि गोरोन्थि। माने ओ गामियाव एकदम बेराथ मोजां गभनमेन्टनि मोनसेसंथान दं नंङा होनोमबा? ओम फसंथान दं माने नोंसिनि गामिया गभमेन्टनि माबा ओ गभमेन्टनि गभमेन्टाव माबा मोनसे सफैनायनि बा माबा मोनसे लिस्ट थानायनि सुबिदा दं नंङा होमबा? दा बे बेफोर खौ जुदि ओ फरायसालिखौ जुदि गामिनि सुबुंफोरा ओ गथ' गथाय गाव गावनि गथ'गथायखौ हरनानै फरायसालिखौ लाखियाबा उनावहाय जुदि फरायसालिया थैलांनांगौ जायोबब्ला आरो गामिनि गामिनि थाखाय बेयो गिदिर खहा जागोन। बेनिखायनो गामिनि फोरा नै सावरायलायनानै बे एसेबां गिदिर गामियाव मोजां गभमेन्टनि मोनसे फसंथानखौ लाखिनो थाखाय गाव गावनि गथ'खौ ओ बे गुदि फरायसालियाव होनो सावरायजायो आरो।
औ उम उम
बेनिफ्राय नों औ देलाय
जों गामियाव दा गथ'फ्रा बिदिनो दंसाबोरो एसे माने बे गुदि फरायसा फरायसालियावबो माने खावसेयाव जों गामियावाबो एसे माने जानो गैयै थाहैबायना आरो बांसिन सि गासिबो आनो एसे जानो गोनां जाबाय दा खा बबाव खामायनो रोंबाय नालाय
औ औ दा नोंसिनि गामियाव ओ नखर बेसे दं ओरैनो?
अ जों गामियावथ बांद्राय नखर गैया माबा फरथि ओइदसो दं आरो।
औ औ मिडियाम गामि आरोना गिदिरद्रायबो नङा फिसद्रायबो नङा आरो।
नोंसोरनि गामियालाय बेसेबांसिम दं।
जोंनियाव। माने रायजोआ। मो मोननै जायो। माने खावनैब्लाबो माखासे। हाबा हुखायाव माने। ज जायो आरो बे हिसाबै खावनैजों लायोबा जोंना। ओ जौसेनि बारो।
उम
उम उम माखासे जेनै हाबा हुखा जेरै। हाबा हुखा बा बे। फस। बेफोराव माने। जयै जायो आरो। बेनिफ्राय नोंसिनि गामियाव। ओ। माबा खेराइफोर होयो नामा।
जों गामियाव खेराइफोर होआ।
औ औ।
माने जों गामिया धोरोमा मोनसेल आरो।
औ औ औ। जागोन दे बेनिफ्राय उम। नोंसिनि गामियाव मा मा आबाद मावो ओरैनो।
जों गामियावथ दा आबादा होनो जाहैबाय बांसिन माइया जायो आरो।
माइ आबादने औ औ माइ आबादनि अनगायै। गुबुन आबादफोर मावबावो नामा?
बिदि मावनाय जाथवाखै माने बेलेग गामियाव माने मावो आरो बानलु सिब्र जों नुनो मोन्दों बिराद मावनाय।
औ औ औ।
जोंनि गामियाव माने एसे हायाबो ओ‌ माने बिनि थाखाय साबजाथाव नङा आरो बानलु सिब्रनि थाखाय।
औ औ गाहायै नोंसिनि गामियाव माइ
ओं ओं माइ आबाद उम
औ ओरैनो थालिर बा लेबु आबादफोर मावनाय जाया आरोना औ औ बेनिफ्राय दाथ जेनेबा माइ आबाद मावबाय ओमफ्राय गोजां बोथोरावथ हाया ओरैनो थायोना बे समाव जेनेबा बेसर सबाय दालिनि खेथि बे समाव मा खेथि मावो ओरैनो
बिदियाव दा जों नखरसे नखरनैयाव नुनो मोनो माने बेलेग बिदिनो मा होनो माबा जुखाम फोनाय नुनो मोनोमोन आरो जुखाम फोनाय इदि सबाय बिमा बेफोरो आरो ओमबाबो खौ दैज्लां बोथोरबाथाय मा होनो। बे आबादखौ नस‌ माबा खालामफिननानै हालेवफिनो आरो माने।
औ ओमफाय माइ गायबाय।
बाय दा! माइ गायसिगोन आरो उम।
औ औ ओरैनो नोंसिनि गामियाव औ बुंलाय।
नोंसिनि गामियाव बेलेगफोर मावबावो नामा।
औ नों नोंथाङा औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो। जोंनियाव दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावो बेनिफ्राय गाहायै दा आबादा जाहैबाय ओ लेबु आरो थालिर मावो जायखौ दानि मुगानि गोदाना गोदाना आदबजों ओ। गोदान‌ आदोब।
बिगियानारि आ बुजों आरो ना होम।
मावनाय जायो बेनि अनगायैबो ओ गुबुन गुबुन खेथि जेरै सबाय दालि बेसर बेफोरखौ मावनाय जायो आरो। ओ नोंसिनि गामियाव माइ गायनाय समाव ओ साव दाबो सावरिया सोलिबावो नामा? हेलौ खोनादों औ औ खोनाबाय।
बे बाजारखौनो जाला आजिखालि जों गामियावबो।
औ औ।
उम ओं गासिबो हाजिरायानोसै। नोंसोर गामियाव जायो नामा बेबायदि। हो। हेलौ खोनायाखै।